हेल'
हेलौ
औ नोंथांआ आंनि माथोखौ खोनादोंना?
औ खोनादों।
नेट नि
मानो हरनाय जादों कलखौ मानो हरनाय जादों होनबा?
नोंथांजों बिदिनो एसे सावरायनो होननानै ओंख्रि ओंखाम ओंख्रि संनायनि सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं।
औ औ हेल'
औ दे खोनादों
जेबो खोनायाखै नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथांनिया एसे रावा मोजां खोनाफैयाखै।
औ औ दासो खोनादों खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय।
औ जेनेबा मानो हरनाय जादोंमोन कलखौ?
ओंखाम ओंख्रि संनायनि एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं।
औ औ जेनेबा
सम दंना सावरायनो?
औ दङ' हागोन सावरायनो नोंथां मानो हाया जानो‌। ओ जेनेब बा संनाय होनब्लाथ' जोंहा गोबां गोबां संनांगौ दं जेनेबा सं नो हायो जेरै ओ जे जेनेबा जों जोंनि ओ बर' हारिया ओ जेरै अनलाजों दाउ जेनेबा ओमफाय नारजिजों अमा ओम फाय बिदिनो गोबां दं आरो नङा होमबा जेनेबा आं नोंथांनाव सोंथि सोंनो सानदों जेनेबा बा नोंथाङा नारजिजों अमा संनो रोंगौ नामा?
औ रोंगौ ।
औ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन मानो हाया जानो । जेरै जों नारजि ओंख्रिजों संनो टाइमाव अरखौ जों जेनेबा गेसावबो संजायो बनजोंबो जों संजायो ओंख्रिखौ जोङो खेरायाव दैखौ होनानै जान्ना लाबाय नारजिखौ जों एसे गोरानबोला जोङो दैयाव एसे सोमना लाहैबाय सोमनानै जों सुबाय सुनानै जों जान्ना लानाय खेरायाव जों होनानै जों खारै बिदिखौ इसे होनाय जायो आरो नाजों सङोब्ला जोङो ना गोथांदोंबो जाजायो ना गोरानदोंबो जाजायो नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय दं नोंथां ।
जों अमाजों नारजिजों जायोब्ला जोङो बेबायदिनो अमा बेदरखौ जों एवनाबो लाग्रोनो हायो एवना लाग्रोनानैबो जोङो जेरै नारजिखौ र खारै बिदैजों रहायना लानानैबो जोङो एवखाना लानाय बा एवफ्रामना लानाय अमा बेदराव जोङो बेदि लखमना होना लानो हायो आरो ।
औ ।
ओ नोंथाङा बोरै सङो?
औ नारजिजों अमा होनब्लाथ' ओ जेनेबा गोबाङानो गोबां आलदा आलदायै जायो । जेनेबा आं बांसिन नारजिखौ नारजि दोलोयै जानाय जायो आरो आं गिबियावनो साथ रायाव
उम ।
सारायाव नारजिखौ ओ जेनेबा नारजिखौथ' जोङो गिबियावनो सोमना लाग्रोयो बे सोमना लानाय खौ जोङो जोबोरै मोजाङै जेनेबा सेग्लि सेग्लि सुनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो सारायाव नारजि ओमफाय ओ खारै एसे खारै ओमफाय दै होनानै रुनाय जायो आरो जेनेबा नारजि रुनायाव ओ संख्रि होबाद नाथाय नारजिया गेब्लेया एबा जेरै दं बिद बिदिनो माने बेरला बेथा थानाय बिदि बुङो आरो।
औ
बिनो आङो नारजियाव खारै ओमफ्राय दैल' होन्नानै बेखौ रुनाय जायो आरो बे ओ गेब्लेजासेम। बेखौ रुखांनानै जोङो ओ जेनेबा आलदा साराय लायो आलदा सारायाव ओ बेदरखौ ओ एवनाय जायो आ रो जेनबा बेदरखौ जों गिबियाव नो ओ बाजारफोरनिफ्राय लायग्रोबाय एबा जेनेबा मालाबाफोर न'फोराव जेनेबा दाननाय जाबाथाय
औ
बेखौनो लाय नि उनाव जोङो ओ अमा बेदरखौ संनायनि उनाव जोङो बेखौ सायाव एवनाय जायो आरो गिबियावनो एव अब्ला एसे ओ सामब्राम गोजा एबा बानलु बेफोरखौ एवग्रोनाय जायो आरो मोजाङै ओ बेनि उनाव ओ बेदरखौ जोङो ओ एसे खामफ्राम खामफ्राम मोजाङैनो एवना लानाय जायो आरो। बेनि उनाव बेदरा जेनेबा बे ओ मोननायनि उनाव जोङो बे रुना लानाय नारजि बेखौ ओ होनाय जायो आरो। बिनि उनाव जेनेब बा जोंनो जा जेनेबा संख्रै एबा ओ खारै बेफोरखौ नांगौ जायो बेखौ जोङो मोजाङैनो होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जेनेबा दुन्दियाफोर थाबा बिफोर खौबो एसेमान होजायो आरो। औ बिदिनो बांसिन जानाय जायो आरो नारजिखौ आरो खायफा खायफा जेनेबा नारजि गोरानखौ बेखौ मरायना जायो आरो जेनेबा नार्जि गोरानखौ बेखौ दै जेनेबा दै गुदुङाव बिदि माहोनो ओम माहोनो नाख्रुबना बिदि होनाय जायो आरो बेखौ नारजि मरायनाय होनो बिदि बिदि होनो आरो औ जेनेबा जोंथ' दा नारजिजों अमा संनाय सावरायबाय नङा होमबा ओ जों बर'फोराथ' बिराद माने अनला होनबा ओ बिराद माने मोजां मोनो नङा होम बा जेनेबा औ जेनेबा अनलाखौथ' जों जेनेबा गोबां ओ बिदजों जानो हायो जेरै अनलाजों औवा मेवाइ अनलाजों दाउ बिदि गोबां जानो हायो आरो नोंथाङा अनलाखौ बोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन मानो हाया जानो जोंथ' अनलाखौ औवा मवाइजों गासिबो जायो जोङो बवा मेवाइखो जोङो दानना लानानै जोङो सुबाय दैजों एसे मोजां सुना लाबाय बेखौ जोङो जों गावनि गोसो बायदि फिसा फिसाबो हानो हायो गिदिर गिदिरबो हानो हायो ओमफ्राय जों बेखौ अराव माने खेरायाव जाना लानानै खारै बिदि एसे होनानै बेखौ जों अनलाखौ जों सरि औवा मेवाइखौ जोङो हानायखौ जोङो होना लाग्रोबाय होना लाग्रोनानै जोङो अन गुन्दैखौ जोङो थिंखियावबो देनो हायो जों मिक्सारावबो देनो हायो नोंथाङा आंनि बुंहनाय रावखौ खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां बुंबाय था
जोङो औवा मेवाय आरो खारै बेखौ दै होनायखौ जोङो एसे माने गोदौहोना लाग्रोबाय गोदौहोना लानानै जों बे अन अन देनायावबो जोङो सामब्राम गुफुर बानलु जाब्रां बेबायदि बिदि होना लानो हायो बे ओंख्रिया गोदौबाय थानायाव जोंङ बे देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो गोदौबाय थानाय समाव जोङो सारनानै जों एरबाय थानांगौ आरो एरबाय थायो अनला ओंख्रि संबा जाहाथे जे माने खेराइनि खिथु माने सिथा बाजासै आरो जों बेखौ एरग्लुंबाय थानो हायो आरो जेनेबा एरग्लुङाबा माने गथा खानो हागोन आरो ओंख्रिया बेफोरबायदि ओमफफ्राय जोङो दाउ बेदरजोंबो बेबायदि अनलाखौ संनो हायो सोरबा सोरबाया नाजोंबो जायो
औ
ओमफफ्राय नोंथाङा बोरैखौ मोजां मोनो अनला ओंख्रि जायोब्ला
अनला होनबाथ' गोबां मानसियानो जेनेबा गावबा गावनि गोसो बायदि बिदि संना जायो नोङा होमबा जेनेबा आङो बांसिन जेनेबा अनलाजों दाउखौ जों मोजांसिन मोनो आरो जेनेबा अनला होनबाथ' जों गिबियावनो अनखौ देग्रोबना लानांगौ जायो आ बेनिखायनो जोङो गिबियावनो अनलाखौ सोमग्रोयो। माबाखौ ओ माइरं खौ सोमग्रोना लानाय जायो आरो। बेनि उनाव सोमनायनि उनाव जों बेखौ सुनानै दसे दैखौ राननो होयो आरो। बेनि उनाव जेनेबा दिंखि गोनां फोरा दिंखियाव देयो। एबा। ग्राइडार मेसिन गोनांफोरा ग्राइडाराव देयो। बिदि आरो बेखौ देनायनि उनाव बे गुन्दै जाबाय। बे जानायनि उनाव। ओ जोङो सारायाव ओ सामब्रां। गोजा एबा सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ एसे एवनाय जा मोजाङैनो एवनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो दाउ जेनेबा दाउखौ मोजाङैनो एवना लायो आरो। खामफ्राम खामफ्राम एसे संख्रि। होनानै। एबा हालदै होनानै मोजां एवनाय जायो। बे जेब्ला ओ जायो अब्ला जोङो दै होनाय जायो आरो। दै होखांबा जोङो बे खौ खोबना दोनो आरो दसे। बेनि उनाव ओ खारै होयो खारै खांनायनि उनाव जेब्ला ग्लब ग्लब ग्लब गोदौवो। अब्ला जों माने। ओ बे देना लानाय मा होनो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि फ्रि सारना होयो आरो। ओ माने गोबां मानसियानो गावबा गाव गोसो जेनेबा खायफा खायबा दै गुदुङाव बिदि गलायना लानानै होयो। औ ओमफाय खा जेनेबा खायफा खायफा जोंनि ओनसोलाव माने बिदि बांसिन फ्रि फ्रि फ्रि सारना होयो आरो। ओ बेनि उनाव जेनेबा जा नांगौ बायदि खारै एबा संख्रि बेफोरखौ नायबावबाय। दुन्दियाफोर दंबा ए बा ओ मा होनो मा होनो गंगार दुन्दिया बेफोर दंबा बेफोरखौ होनाय जायो आरो
औ।
ओ बिदिनो आरो होनबा नों थां जेनेबा ओ आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नङा होमबा जेने बा नोंथाङा नोंनि बोरै सङो बेखौ फोरमायबाय। अब्ला नोंथां जों दोन थ'दिनि नामा?
औ औ।
दे बि दिबालाय गोजोननाय थाबाय।